अ खोनादोंना नोंथां। अ।
आङो नै दायो बार जागासिनो लामायाव।
अ नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय?
जाखांबाय नोंथां।
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां।
ओंख्रिया जोंना दिनै। ओ दाउजों सबायसोमोन।
अ गोथावानो माथो नोंथां।
गोथावआनो नोंथां माथो बुंनो आरो। बरनि ओंख्रि।
औ। औ औ दायो आंबो ओरैनो। दं नै।
ए आदसा मा ओंख्रि जानाय नोंथाङालाय?
नोंथां दायो फ्रि दंना?
दङ नोंथां फ्रियैनो।
अ नोंथाङा दायो फ्रि दंब्ला आं नोंथां जों सावरायनो फैदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां। अ नोंथाङा इन्टारनेटनि बागै मोजां गाज्रि एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन।
औ औ।
बिदिबा आं फोरमायलांसै नोंथां।
औ औ।
इन्टारनेट बुङोब्ला नोंथां जोंहाथ' मिथिखागौ आथिखाल मुगायावहाय बे एबा बे जौगालु मुगायावहाय गोबां इन्टारनेटनि गेजेरजों जौगासारदों। नंगौना नङा नोंथां?
औ औ।
बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा होनो गंसे मोन से बुहुमखौनो माने गंसे न'खरसे बायदिसो बानायनाय जाबाय इन्टारनेटनि जोहै। नंगौना नङा नोथां? जेरै न'आवनो थानानै गुबुन दाबसे गोजान गोजान जायगायाव थानाय सुबुंफोरजों माखासे खौरां लानो एबा खौरां हरनो थाखाय दसे समनि गेजेरावनो जोंहा लानो हायो। आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोंहा जेरै गुबुन दाबसे जायगायाव जानाय बा गुबुन दाबसे हादराव जानाय माखासे एबा माखासे मोजां मोजां जायगा एबा बायदि सावथुनफोरखौ गोरलैयैनो जों इन्टारनेटनि गेजेरजों नायनो हायो। नोंगोना नोङा नोंथां? औ आरो सोलोंथाइनि बेलायाव बो इन्टारनेटनि गेजेरजों आथिखाल मुगायावहाय गोबां जौगासारनायखौ जों नुनो मोन्दों। मानो होनोब्ला गोदोनि मु गायाव इन्टारनेट गैयै समावहाय सुबुं माहारिया बिजाबनि हेफाजाबैसो जोंहा लेखाखौहाय माने फरायनो गोनां जायोमोन। नाथाय आथिखाल मुगायाव जों नुनो मोनदों बिजाब गैयालासिनो आखायाव मबाइल फन लानानै इन्टारनेटनि गेजेरजोंहै गोरलै बिदिनो न'आवनो थानानै गावनि गोसोनि साननाय बायदि गाव जेखौ सानदों बेखौहाय इन्टारनेटाव नागिरनो हानायखौ जों नुनो मोनदों। नोंगोना नोङा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बेफोरनि अनगायैबो माखासे इन्टारनेटनि गेजेरजोंहाय गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ लानो हादों आरो। जेरै बिदिन्थि बायदि जों माने बांसिनानो आथिखाल मुगायाव इन्टारनेटनि गेजेरजोंहाय सोलोंथाइ लानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो गोबां सोलोंसाफोरानो माने गोरों जाबोनायखौबो जों नुनो मोनदों। जेरै थाङोब्ला जों इन्टारनेटआवनो इन्टारनेटनि गेजेरजोंहाय जों गोबां माखासे बाथ्राफोर रावफोर एबा गुबुन हादरनि राव बायदिफोरखौबो जों सोलोंनो हानायखौ नुनो मोनदों। आरो गुबुन हादराव सोलिबाय थानाय बैफोरनि रां खान्थि राहा एबा रायजो जानायनि थासारि एबा आबाद मावनायनि खान्थि बायदिफोरखौहायबो जों इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो नुनो मोनदों। आरो आथिखाल मुगायावहाय इन्टारनेट इन्टारनेटा जौगानाय लोगो लोगो सुबुं माहारियाबो गोबां थाबैयै जौगानो हादों इन्टारनेटनि गेजेराव नंगो ना नङा नोंथां जेरै बुंनो थाङोब्ला माखासे एपफोर जेरै फेसबुक इउटुब वाटसप इन्सटाग्राम बायदिफोरनि बायदिफोरखौहाय मोजाङै बाहायनानैबो जों जौगासारनायखौ नुनो मोनदों जेरै इउ टुबनि गेजेरजोंबो इन्टारनेटनि हेफाजाबै गोबां सुबुङानो जोंनि माने सुबुंफोरा माने जौगासारनायखौ जों नुनो मोनदों
औ
इउटुबावहाय गावनि नख गावनि सानफ्रामबो सानफ्रामबोनि मावनाय खामानि दामानि बायदिफोरखौहाय भिडिअ खालामनानै बैफोरखौहाय ससियेल मेडियायाव हगारनानै इउटुबनि हेफाजाबखौ रां आरजिनो हानायखौ जों बांसिना नोंथां आरो गावनाव माने गावनियाव थाखुमानाय माखासे रों रोंगौथिफोरखौबो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय दिन्थिनायखौ जों नुनो मोनदों नोंग नङा नोंथां बैफोर बैफोरनि सायाव माने आथिखाल मुगायाव गोबां जौगासारनाय आरो सोलोंथाइ बेलायावबो जों बेबायदिनो जेरै रोङैखौहाय मबाइलनि गेजेरजों एबा इन्टारनेटनि हेफाजाबै मबाइलावहाय सार्च खालामनानै नुनो मोनदों जोङो एबा सोलोंनो हादों नोंगोना नङा नोंथां?
औ नंगौ
आथिखाल मुगायाव माने इन्टारनेटनि गेजेरजों गोबां जौगासारनाय आरो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जों जायफोर खामानि खौहाय माने मावनो थाखाय गोबां समनि गोनांथि थि जायो बैफोरखौहाय इन्टारनेटनि हेफाजाबै जोङो सानसेनि गेजेरावनो एबा खम समनि गेजेरावनो जों माने गोबां दिहुननो हानाय जाबाय आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला गुबुन दाबसे जायगायाव थानाय सुबुं सुबुंनो जों सानसेनि गेजेरावनो टेक्स्ट मेसेज एबा कलनि गेजेरजोंहाय दैथायहरनो एबा फोरमायहरनो हायो। आरो भिडिअ कलिंनि गेजेरजोंहाय इन्टारनेटनि हेफाजाबै जोङो दाबसे जायगायाव थानाय माखासे हादरनि नुथाय एबा जायगानि समायना रमायना नुथायफोरखौबो जोङो माने भिडिअ कलनि गेजेरजों नायनो एबा नुनो हायो नआवनो थानानै नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा इन्टारनेटनि बेलायाव जौगासारनायनि बेलायाव आथिखाल मुगायाव बिदिब्ला फंनसो बुंलांदों नोंथाङाबो
औ औ जोङो जोंनि बेखौ इन्टारनेटखौ नायोब्ला जों सुबुं माहारिया गोबां बिदिनो जौगानायखौ जों नुनो मोनदों
औ औ
आरो गावजों गाव जोङो बे इन्टारनेटनि जुगायैनो जों बेबायदिनो ओ गोजान ओ जायगायाव जों थांनांगौ गोनां जायोमोनब्लाबो जोङो बे तारनेदनि ओ जुगायैनो जोङो गोबां खामानिफोरखौ जोङो गोरलैयै मावनो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
जोंनि फरायनाय गोबां बिदिनो फरायनायफ्रावबो जोंनि थाखाय जोङो इन्टारनेटनि जुगायैनो जोङो बे बि गोबां अनलाइन क्लास लानो हायो। ओमफ्राय बिदिनो गोबां सोलोंथाइफोर जोङो ओ एंसार फोर गैयाब्लाबो जोङो जों मबाइल एबा इन्टारनेनि जुगायनो गोबां खामानिफोरखौ आरो बे बिदिनो न'आव थानानैनो जोङो अफिसनि खामानिफोरखौ जों मावनायखौ नुनो मोनदों आजिखालि जुगाव। बेबायदिनो इन्टारनेटनि जुगायैनो गोबां माने जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जादों इन्टारनेटआ।
औ औ नंगौ नोंथां।
फारसेथिं नायोब्ला गोबां जोंनि थाखाय ओ कवारिनि जुगानो ओ इन्टारनेट इन्टारनेटनि जुगायैनो मानसि मानसिफ्रा गोबांबो बिदिनो गेम गेलेनाय गोबांबो बिदिनो मबाइल नायनानै टाइम हगार हरनाय बेबादि नों इन्सटाग्राम पेज जख ओ इउटुबफोराव बेदिनो गावनि रोंगौथिखौहाय एबा दोनथ'नानै बेफोराव हाबनानै गोबां बिदिनो समखौ हगारनायखौ जों नुनो मोनदों। आबाद फारसे बेबायदि फेसबुक इन्सटाग्रामनिफ्राय गोबां माने ओ सुबुंफोरा बेदिनो रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ बिब्दिनो गोबां गावनि कन्टेन्ट खालामनानै गाव बेबायदिनो गावनि टेलेन्टखौ एबा गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै बेबायदिनो जों रां आरजिनाय जोंनि ओनसोलावबो जों गोबां सुबुं माहारिखौ जों नुनो मोनदों। दायो गोबां माने उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो एबा गिदिरफ्राबो गोबां बिब्दिनो बांसिन जोंनि आइजो एबा बेफोरखौबो हौवाफोरखौबो जों नुनो मोनदों बिब्दिनो। गावनि कन्टेन्ट बनायनानै एबा जोङो रां खामायनानै बिदिनो सोलिलांनाय गावनि न'खरखौ सोलिलांनायखौ जों नुनो मोनदों बेबायदिनो गोबां माने गावनि गथ' गथायखौबो जों फोरोंनायखौ जों नुनो मोनदों बेनि गेजेरजोंनो।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो बेबादि इन्टारनेट बे जुगायैनो गोबां सुबुंफोरा बिबदिनो ओं बरबादबो जाबाय एबा गावनि टाइमफोरखौ गारनानै बेबदिनो गेम गेलेनानै ओरैनो टाइमखौ बारहोनायखौबो जों नुनो मोनदों। आथिखाल एबा जोंनि लाइ लाइमोन सुबुंफोरा बे गावनि ओं फरायनायखौ गारनानै दोनथ'नानै एबा बेबायदिनो गोबां सानसे सानसे मबाइल फन सालायनानै एबा गेम गेलेनानै गावनिफोरखौ समफोरखौ ओरैनो हगार हरदों। स्कुल कलेज थाङालासिनो ओरैनो न'आव थायै थायै बेदिनो गेम गेलेनानै गोबां माने खहा जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो फारसेथिं गोबां बेदिनो ओं लाइमोन ओं सेंग्रा सिख्लाफोरा बेबायदिनो इन्टारनेटनि जुगायैनो गोबां बेबदिनो भाइरेल जानायखौ जों नुनो मोनदों गोबां बेबायदिनो ओं इन्टारनेटनि जुगायै बिबदिनो हगार जायो ओं मानसिफोरजों आरो गावजों गाव गावनो गाव भिडिअ' बानायलानानै गावजों गाव इना इनि इना एनि खालामलायनानै बेबायदिनो ओं माबा मोनसे जायोब्लाबो- आजिखालिनि जुगाव एक्सिडेन्ट जायोब्लाबो मबाइलासो सिगां जायो बेबायदिनो मबाइल जों भिडिअ' बानायनानै गावनि ओं ओं दोनथ'नानै बेलेगखौ दोनथ'नानै गावनि भिडिअ खालामनायासो सिगां जायो आरो आजि खालि बेबायदिनो गारि एम्बुलेन्स लिंहरनांगौ गोनाङाव बेबायदिनो बाइक बेबायदिनो गावनि मबाइलखौसो बरनानै बेबायदिनो भिडिय' लागोरो। जों नुनो मोनो गोबां दै एक्सिडेन्ट जानायफोरावहाय गोबां बिदिनो मानसिफ्रा ओं ओं जिउ खहा जानायखौबो जों नुनो मोनदों। ओं मानसिफोरनि ओं बेबायदिनो बिदिनो मोजां नङि जाहोनाव बेबायदि बेबायदि मबाइल इन्टारनेटनि जुगायैनो गोबां माने सुबुं माहारिया गोबां माने बेबायदिनो नस्थ' जालांदों।
औ औ नंगौ नोंथां
औ औ नोंथां जोंनाथ' दायो समाबो जाबाय नोंथांजों रायज्लायनां नै बेबायदि नोंथाङा आंनो दसे सम होनानै नोंथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ बावहरनाय थाबाय।
औ गोजोननाय मोनदों आंबो नोंथां नोंजों रायज्लायनो मोननानै दे बिदिब्ला दोनसै।
औ दे होमबा नोंथां